हेलौ अ खोनादों नोंथां
ओ जेरै जोङो दा सावरायनो सानदों जेरै जोङो दावबायनाय नोंथाङाबो मिथिगौना दावबायनायखौ
थिगौ नोंथां
औ जेरै जोङो दावबायनाय होनोब्ला जेरै जों गोबां रोखोमाव दावबायनो थांनो हायो जेरै जोङो बिमा बिफानियाव बिमा बिफानि फारसे सोंग्रोनानै लानांगौ जायो नोंथां
औ नोंथां
औ जेरै जोङो बिमा बिफानियाव सोंग्रोना लानां ओ जायो आरो जेरै जोंओ ओ ओ आरो लोगोफोरनि फारसे सोंग्रोनानै लानाय जायो दावबायनो थाङोब्ला।
औ नोंथां।
औ आर आरो नों-नोंथाङाबो दावबायफेरबायना नोंथां।
औ दावबायफेरबाय।
औ नोंथाङा अबे औ दे बुं।
जेरै दावबायनो थाङोबा बिमा बिफानि बाथ्रा लानानैसो दावबायनो थांनो गोनां जायो।
औ नंगौ‌ थारैनो।
मिथिया हसिया थांबाथाय बिमा बिफानि बाथ्रा लायालासेनो थांबाथाय लामा सामाफोराव खैफोदबो जानो हागौ। अ ओंखायनो सोंनानै थांनांगौ गोनां जायो।
औ नंगौ‌ थारैनो आरो नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायनाय मोन। नोंथां।
आङो दारागाव सुकि खाथि खालाफोराव गिदिंबाय आमफ्राय आरो सिलं बेफोराव बेरायफेरबाय।
औ नंगौ थारैनो जेरै जों दावबायनाय होनोब्लाथ गोबां रोखोमनि दावबायनाय दङ जेरै जोङो मानास हाग्रामा जोंनि ओनसोलावनो थानाय मानास हाग्रामा जेरै जोङो बेयाव बेरायनो मोनबाय जेरै मानास हाग्रामा होनब्लाथ जेरै नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ। औ नोंथां।
औ मिथिगौ थारैनो।
औ जेरै जों मानास हाग्रामा होनब्लाथाय गोबां गोबां मानसिनि गोबां ओनसोलनि हादोरनिबो मानसि फैयो जेरै गुबुन गुबुन हादोरनि मानसि फैयो जेरै जोङो मानास हाग्रामायाव थांनो थाखाय जोंनो जोङो मानास। हाग्रामायाव थांनो थाखाय जोङो जोंथ आथिंजों थांनो हाया नालाय गारि एबा जोङो गारि मथरनि गोनांथि जायो।
औ नोंथां थारैनो।
औ आरो जेरै जोंङो। गारि गारिनि गारि गारि मथरनि गोनांथि जायो जेब्ला जोङो गारि मथरखौ जों मोनखांनायनि उनाव जोङो जेरै दावबायनो थाङोब्ला जेरै।
आरो।
मा होनालाय बेखौ। जेरै जोङो बेखौ जेरै जोङो दावबायनो थाङोब्ला जेरै जोङो जेरै जोङो बेरायनो थाङोब्ला जेरै जोङो। जेरै जोङो साहा बागान साहा बागानफोरखौ जों नुलांनो मोनो।
औ नोंथां औ। खोनादों नोंथां।
जों साहा बागानफोरखौ जों नुलांनो मोनो। ओ लामा लामा जेरै जोङो बिबारफोरखौबो जों नुनो मोनो दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ जेरै जोङो दैज्लां बोथोर नालाय अखा बांखानिबो दिन जेरै जोङो गरम बोथोरफोराबो बांनो हमो जेरै।
औ नोंथां।
जेरै जों बिबार बिबार लाइफां बिफां लाइफां जेरै सोमखोर मिथिंगायारिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै मानास हाग्रामायाव थांबाथाय जेरै जों जिबनि गोनांथि गोनांथि जायो जिब गारिनि गोनांथि जायो जेरै आरो जों जि बे जिबखा बे मिथिंगायारिफोरखौ जोङो जेरै मैदेर गान्दा मै मोसा मुफुर बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नोंथां थारैनो।
औ जेरै जोङो बेफोरखौबो नुनो मोनो जेरै आरो गोबां रोखोमनि मिथिंगायारिफोरखौ जों नुनो मोनो मैदेरफोरखौबो आरो मैसो हाग्रानि मोसौ हाग्रानि अमा अमाफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंथां थारैनो।
नोंथांङाबो हायोब्ला एसे फोरमायनानै हो आरो मानास होनोब्लाथ जेरै जोङो जेरै ओ जोङो मानास हाग्रामा सिङाव हाबहैबाथाय जेरै जोङो दैमानि मोनसे मिथिंगायारि सावगारि नुयो। नोंथाङाबो हायोबा एसे फो माबा ओ सावरायनानै होदो जेरै नोंथाङाथ शिलंआव बेरायबाय होनदोंना शिलंआव मा मा बिदिनो मा मा नुयो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
शिलंफोराव थांबोला बेरायनो थांबोलाथाय मोजां मोजां सिनारि नुनो मोनो।
औ नंगौ थारैनो।
मोजां थांनानै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो।
औ नंगौ थारैनो। जेरै नोंथाङा ओ जेनेबा मा मायाव दावबायफेरखो बिदिनो जेराव जेरावबो दावबायफेरखो मा मायाव?
आङोथ दा दावबायनाया नावकाता पार्कफोरावफोराव बेरायफेरबाय दारागाव चकि सिशलं‌
औ नंगौथारैनो औ।
मोजां मोजां सिनारि नुनो मोनो।
औ नंगौथारैनो जेरै जोङो नावकाथा होनबा थ जेरै जोङो गुबुन गुबुन मानसिफोर फैयो सानसेयावनो जेरै गुबुन गोबांनि गोबां गोबां मानसि फैयो गुबुन गुबुन जायगानि जेरै जोङो बेफोरखौ नुनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो नुफेरै मानसिखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो।
औ थारैनो।
औ आरो नोंथाङा बेफोराव थांनानै मा मा नुबोखो?
बेफोराव थांनानै जोबोद मोजां समायना रमायना बिबार बागान नुनो मोनदों।
औ नंगौ थारैनो नंगौ नोंथां।
उम जोबोद गोजोननाय मोनदो। ज ज लोगोफोरजों थांनानै लामा सामायाव जेबो जायालासेनो बिदिनो नवा लासे बेराय नवा लासे मोजाङै मोजाङै मोनफैनो हायो।
औ नंगौ थारैनो जेरैथ' नोंथाङा बेरायनो थांब्ला जेबो उसुबिदा जायाखै नोंथां।
जेबो जायाखै।
औ नंगौ। जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों बगामाथि बेफोरावबो जों थांनो मोनबाय जेरै जोङो बगामाथिफोराव दै बाज्रुमफोरखौ नुनो मोनो गुबुन ओनसोलनि मानसिफोरखौ नुनो मोनो आरो दखानफोरबो दङ फिथाइ सामथाइ फाननायनि दखान दङ आरो गोबां रोखोमनि जाग्रा मुवाबो मोननो हायो आरो जोङो बायदिसिना जोङो द्रेसफोरबो जोङो बायनानै लाबोनो हायो जेरै ओ जेरै जोंनि बर' हारिनि जेरै दखना फास्रा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बेहाय मन्दिरबो दङ बगामाथियाव जेरै जोङो बेफोराव थांनानै खुलुमनोबो हायो। नोंथाङा ओरैनो सुखि दाागाव होनदों। नोंदि नोंथाङा बेफोराव थांनानै माबायदि मोन्दों गोसोखौ?
जोबोद गोजोननाय मोनो समायना रमायना बिफां लाइफां नुनो मोनो।
औ नंगौ थारैनो आरो सुखि दारागावथ दैमाफोर दङ जेरै दैमा दै बाज्रुम बिफां लाइफां आरो मिथिंगायारिफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो गोब गोबां रोखोमनि जेरै ओ मानसिफोरबो फैयो ओनसोलनि आरो जेरै बेहाय जोङो बेरायनो थांबाल जाया जेरै जोंनो बेरायनो थाङोब्ला दै दैनि गोनांथि जायो।
औ नोंथां थारैनो।
दैनि गोनांथि जायो दै नङाब्ला जों थांनानै थानो हाया आरो जोङो आदारनि गोनांथि जायो आदारखौ जोङो लानानै थांफा थानांगौ जायो जेरै जों फिथाइ सामथाइ ओ जेरै थाइजौ थाइजौ ओ रैमालि बेफोरखौ जोङो लांनांगौ। जायो। जाग्रा मुवाजों एसे लांफानांगौ जायो। दावबायनो थाङोब्लाथाय आरो दैखौ नांथारगौ जोंनो दावबायनो थाङोब्ला।
औ नोंथां थारैनो।
नोंथाङाथ नोंथाङा मा मायाव दावबायनो मोजां मोनो ओरैनो नोंथां जेरै फरायनाय खारनाय बारनाय बेफोरखौ लानानै माबे मोनसेखौ?
आं फरायनायखौ बांसिन मोजां मोनो।
औ नंगौ थारैनो।
उम
फरायनाय होनोब्लाथ जेरै जोङो दावबायनो दावबायनो थाङोब्लाथ जेरै जोंनि खारनाय बारनाय फरायनाय। आरो फरायनानै मोजां मोनो। औ जेरै जोङो दावबायनाय होनोब्लाथ' जों बिमा बिफानियाव सोंग्रोनानै लानाय जायो आरो लोगोनियाव लोगोनि फारसे सोंनानै लाग्रोनांगौ जायो जेरै जोङो बेरायनो थाङ दावबायनो थाङोब्लाथाय जेरै जोङो लोगोनि फारसे आरो न'खरनि फारसे सोंग्रोना लानांगौ जायो आरो लोगोफोरा थांगोन होनब्लासो जोंबो थांनो हागोन
औ नोंथां थारैनो
थाङा होनबाथ' जोंबोथ' एसे एसेबाबो उसुब सुबिदा मोनगोन जेरै जों दावबायनो थाङोब्ला जेरै जों हारसिं हालाबो दावबायनो थांनो हाद्राया जेरै जोंनो लोगोनि गोनांथि जायो लोगो थाब्लासो जोङो दावबायनो थां थांनो हायो आरो मा माब्लाबा समावथ' लोगोखौ जोङो मोनबाय थाया ओरैनो जेरै लोगोआबो बेलेग फारसे दावबायनो थाङोब्ला आंबो बेलेग फारसेयाव दावबायनो थाङोब्ला बिदिनो जोङो आलादा आलादा जायो आरोखि
औ नोंथां थारैनो
जोङो जिउआव लोगोफोरखौ खौबो मोनबाय थाया हारसिं हारसिं हारसिं दावबायनो गोनां जायो आं ओह जेरै जोंनि बे खाथि खालायाव थानाय मावजि पार्क होनदों दि नोंथाङा बेफोराव बेरायनानै माबायदि मोनखो नोंथां
रमायना दैमा दैसा नुनो मोनो
औ नंगौ थारैनो
समायना रमायना बिफां लाइफां नुनो मोनो
औ थारैनो औ आरो बेहाय मा मा दङ बि बिदिनो सिनारिफोरखौ नोंथाङा एसे सावगारि मिथिंगायारि सावगारिफोरखौ खोन्थानो हागोन ना
औ मोजां मोजां बिफां लाइफां नुनो मोनो। बिफां सिं सिं सायाफोराव जोङो फटक लानो हायो
औ नंगौ थारैनो जेरै जोङो जोङो दा दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' फट' उनु लानायानो दिनसै जेनेबा दावबायनो थाङोब्ला जेरै फांसे बिफाङाव जेरै जेरै बिबार थायो समायना रमायना बेफोरखौ नुनानै जोङो फट'नु लानाय जायो दावबायनो थाङोब्ला आरो जोङो गुबुन गुबुनाव दावबायनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओ सोलोंथाइफोरखौ मोननो हायो जेरै जोङो ओ गुबुन गुबुन सोलोंथाइखौ जों मोननो हाया आरो जोङो बे सोलोंथाइखौ जों लानो हायो जेरै जोङो ओ सिनायथि मोनो जेरै ओ सिनायै मानसिजोंबो जों सिनायना लानो हा हायो गुबुन गुबुन मानसिफोरजोंबो जोङो ओ सिनायि मानसिखौबो जोङो सिनायनानै लानो हायो जेरै गुबुन गुबुन हादोराव जोङो दावबायनो थाङोब्लाथाय खाथि खालायावबो दावबायनो थाङोब्ला जोङो गुबुन गुबुन ओनसोलनि मानसि मोनो अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानोसै उनाव नोंथांजों सावरायनोसै
औ नोंथां